औ। औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दायो नोंथाङा फ्रि दंङ दा?
अ फ्रि थ' दंङ उम।
औ आं नोंथांजों काथि गासानि सोमोन्दै सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन।
अ अ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ।
उम
काति गासायाथ' बर'फोरनि।
उम
मोनसे दोरोङारि फोरबो नङा होमबा।
औ
दा काति गासा होनोबाथ' जों बयबो मिथिगौ काति गासाया
उम।
खाथि गासाया जेब्ला माइफोरा ओंखारनो सम बै समावनो जेनेबा ओंखारो माने ओंखारखांनानैनो खाथि गासाया जायो जेनेबा ओंखारफुनायाव आरो दा बे समावहाय ओ काति गासा खालि थ' जोंनिया काति गासाया ओरैनो। साननै थायो जोंनिजों नोंथांमोननिजों सानबेसे
ओं जोंनिजोंबोथ' साननैयानो थायो खाथि गासाया।
औ ओ खाथि गाासाया जायगा लाना जायगा ओ, फालिथायफोरा एसे आलादा होननानै आं मिथिना मोन्दों।
औ नंगौ।
ओ काति गासा समावहाय काति गासा खालि जोङो माइ फोथारावहाय जोङो। ओ आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बै आलारि बाथि सावनायखौ ओ नोंथाङा मा होननानै सानो जेनेबा। बेयो दोरोङारि फोरबोजों लोगोसे माबाफोर बेवहाय ओंथि हाबनानै दङ नामा? नोंथाङा मिथिगौ नामा? बेबादि।
काथि गासा होनोब्लाथ'। आंबो एसेबां बांद्राय मिथिया जेनेबा जा मिथिगौ इखो जेनेबा। बिदिनो मोनसे बोसोरनि मोनसे जेनेबा माइ दुब्लियाव बिदिनो। उम मा होनो बेखौ। माने माइनाव अ माइनाव बरायनाय हिसाबै जेनेबा जोङो बेखौ लगायनानै दोनोब्रा बे, माइनावा माने जिरायो माने जोंनि माइ, बिदांखौ मोजां खालामो जेनेबा माइया मोजां जायो दा जाहाथे दाउ सखा एन्जर, जालाङा बिदि होननानै उम, फालिनानै बिदिनो खुलुमनानै लगायनाय जायो आरो बिखौ मिथियो आरो बेनि बाग माने माइनावनो थाखाय जोङो बेखौ। माने आबादारिफोरा एसेबाबो फुजिनांगौ। जेनेबा साथि लगायनांगौ बिदिनो होनना मिथियो आरो ओमफ्राय। बिदि बांद्राय गोथौयै आंबो एसे मोजां मिथिजोबा।
काथि गासा काथि गासा समावहाय जे ओ काति गासा खालि जे जों आलारि बाथि सावहैयो बै आलारि बाथि सावनायखौ गोदो गोदो गोदायहाय, बेनिफ्राय जों फालिबोनाय नुबोदों जे ओ थाइगिर बिखंनिफ्राय बै आलारि बाथि सावोमोन जेनेबा दा आथिखालाव, ओमफाय बियो ओ मुगानि सोलायनायावहाय ओ हानि बानायनाय, आलारि बाथिखौसो होनाय जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव नोंथाङा ओ, मा बुंनो सानो?
थायगिर थ' बुंनो थाङोब्ला थाइगिराव। साथि लगायबा बांसिन मोजां मोनो होन्दों आरो माइ आइ बिमा लोखिया जेनेबा
औ
बांसिन थाइगिराव लगायबा मोजां जायो होनदों नाथाय दानिफोरा थाइगिरजों सावनाया न'से न'नैल' गामियाव जेनेबा बांद्राय आगोलनि बायदि बिदि गैला। दानियाथ' हानि साथिजोंनो बांसिन लगायनाय नुयो थाइगिरजों बे खबावल' हमनाय खम नुयो जेनेबा बिदिनो
औ
होम
ओमफ्राय थाइगिरनि बिखंखो होयोबाथाय मोनसे ओ, फोथायनाय दङ जोंनियाव जेनेबा बियो। फोथायनायल' नङा बेयो मोनसे मोजां साइन्टिफिक रिभिउबो थायो बेयावहाय। ओ बै थाइगिरनि बिखं होनाय लोगो लोगो बेवहाय ओ मा जायो। मोनसे मोदोमनाय मोनसे खामनानै जेब्ला अरा खामगोन। अरा खामनानै बेवहाय मोनसे मोदोमनाय मोनसे ओ सिमेल ओंखारगोन जेनबा? बे मोदोमनाया गासैयावबो गोसारो आरो बे मोनसे मोदोमनाय। बेयो मोनसे साइन्टिफिक रिभिउ आरो बेवहाय जेब्ला जों आलारि बाथि सावगोन बेवहाय आरो मोनसे साइन्टिफिक रिभिउ दंबावो। जेब्ला मोसो माइयाव एम्फौ एनला जासोनायफोरा बेवहाय अराव बारसोम बारसोम थैयो बे थैबोब्ला माइआ थामहिनबा माइआ मोजाङै जानो खाबु मोनो आरो मोजाङै फिथाइ लानो बा मोजाङै बुस्था बुस्था फिथाइ लानो बेबादि मोनसे फोथायनाय आरो दा बेफोर फोथायनायफोरखौ जोङो दिनै बिगियानारि नोजोरजों जोङो सावराय जानायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो बेयो मोनसे ओ जोबोद ओ दोहोनि मोनसे हारिमु बा आसार खान्थि जोंनि थाखाय होनांगोन। दा बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो काति गासा सावनाय समावहाय जोंहा ओ न'नि बारिफोरावबो जोङो आलारि बाथिफोरखो बिदि सावनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
अ न'नि बारिफोरावबो बिदि सावनाय नुयो जेनबा जोंहाबोथ' बिदिनो दुब्लियाव मोनसे लगायनाय जायो बारियावबो लगायनो हायो न'नफोराव बिदि लगायनाय जायो जेनेबा बिदि लगायनाय नुबोआखै माने दुब्लिनिखिल' एसे मिथिबाय आङो माने न'नि बारिफोराव मानि थाखाय लगायनाय जायो। आंथ' बारा मिथिला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
न'नि बारिफोरावबो बिदि बिदिनो मोनसे ओ फोथायनाय जेनेबा जों मोनसे इसोरखो फोथायनानैनो बा मा आइ माइनावखौ फोथायनानैनो जोङो होयो नालाय आलारि बाथिखौ नङा होमबा बे फोथायनायजोंनो गासै माइ आबादखौ जेरै जोङो मोजां फिथाइ आसा खालामो थिग बेबायदिनो बारियावबो फिथाइ सामथाइफोरखौ जों बिदिनो मोजां हासा थिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय बा सेभ जानो थाखाय थाखाय बेफोरखौ जोङो लगायनाय जायो होननानै आं सानो आरो थिग बेबादिनो जोंहा आलारि बाथि जेब्ला जों सावहैयो बेखौ मोदायनो मुङै जे बा आइ लोखिनि मुङै। बेखौ बाउनाय जिहेथु जायो बेखौहाय जोङो बाउखांना फैनायनि उनाव जोङो ओ बे खुदिया गथ'साफोरा बा लावखार गथ'फोरा बेहाय ओ बैयाव होनाय बुटफोरखौ जाबोनायखौ जों नुयो नुनो मोनो आरो। बेबादि ओ आलारि बाथि सावग्राया नायफिनबोनो मोना बेबायदि मोनसे फो फोथायनाय बेफोरखौ जों नुबोदों आरो गोदोनिफ्राय आथिखालावबो बेफोरो मोनफा मोनफा फोथाय फोथायनाया दङ जायगा लाना जायगा नाथाय गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरो।
ओं आवगोलनिफ्राय माने गोबां सोलायबोबाय आरो।
थारै बे मोनसे जोबद मोजां मोनसे आसार खान्थि बेखौ जों होननांगोन।
बे जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबै आबौमोन सोलिबोनाय आरो खान्थिया जेनेबा दाबो जों गाराखै खायसे खायसे जेनेबा खायसे खायसेथ' गारलांनो हमबाय।
हो औ औ।
ओम दाबो जोंनि गामिफोरावबा खाया जेनबा ना।
उम उम उम औ।
बेनिफ्राय दि आरो काथि गासा थिं साननै थायो होनदों जेनेबा साननैनि उनाव ओ नेक्स्ट जेनेबा सानसे बिनि उनाव फार्स्ट नि उनाव। जेनेबा सानसे आरो थाफिननो होननाया जेनेबा बेयाव गय नायनाय नायहैयो होननाया बेखौ एसे खोनानो मोनदों एसे नोंथाङा फोरमायना होनाय माबायदि मानो बिदि
जायगासो थायो माने बेफोर ओ सो साननैया गासैबो जायगायावनो थाया ओ बेयो ओ हमना ला दा जोङो खायसे फोरबोफोरखौ जेनेबा जोंना आलारि बाथि सावनायनि खोथायानो जाबाय जेनेबा जोङो लामायाव ओ लामायावबो जोङो थालिर बिफां गायनानै ओ बेखौ सावनाय जायो आरो ना ओइ आलारि बाथि। बेबायादि थालिर बे समायना मोनसे आर्ट लागायनाय जायो आरोे दे। बै आर्टनि गेजेरजों जोङो जोबोद समायना मोनसे ओ नुयो आरो थासारि सोमजिहोयो दा बेबादि आरो। दा बेफोरनो मोनफा मोनफा ओ कारति गासा ओ फोरबोनि मोनफा मोनफा ओंथि आरो बे जों लोगोसे जोंहा ओ काथिगासा होननाय लोगो लोगो आरो मोनसे गोसोआनो मोनसे उसिफावो जे मोनसे फोरबो फैगासिनो दङ। बेबादि दा जोङो काथि गासाजों लोगोसे जायखौ बे जोंनि हारियाल' बेखौ फालियो बे नङा। बेखौ गुबुन गुबुन हारियावबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि दुलाराय आसाम नाङै नो। बे मोनसे जोबोद बयजोंबो बोजबजानाय मोनसे फोरबो। नङा होमबा?
उम।
नोंथांमोननिथिंजाय ओ कारति गासा फोरबोखौ जोबोर मोजाङै नो फालियो ना?
जोंनिथिंथ' अ जोबोर मोजाङै नो फालिनाय जायो बिदिनो गाजा गोमजा। बयनिबो न' न' साथि बिदिनो गोजों। आलारि बाथि नुनो मोनो मोना मोनाबा आरो। बयनिबो दुब्लि दुब्लि गोजां माने जोबोद समायना नुयो नायनो बिदिनो दुब्लिखि ओंखारलांबा माने न'खरसेबो थाया बिदिनो गासैयाबो लगायो। आबादारिफोरल' नङा जेनेबा आबादारिफोर आबाद मावैै मानसिफोराबो लगायनो हमो जोंनिथिं। लगायजोबो आरो माने गावबा गाव बारियाव लगायो दुब्लि गैयाबाबो।
उम।
बिनो मोनसे बर'निनो मोनसे आसार खान्थि जाना थाबाय बर' नङा बेलेग हात जेनेबा ओम मा होनो एसामिसफोराबो बिदि खालामोनदां एसामिस फोराबोथ' लगायो आसा खोमा एबा
थारैनो जोबोद ओ बे मोनसे ओ हो आलारि बाथि सावनायजों थारैनो बेयो मोनसे ओ माइ बिथांफोराबो जोबोर मोजाङै जाबोनो हमबारो नंगौ बियो बे एम्फौफोरा बारसोमनानै एसेबाबो खमायो जौसे जौखोन्दो खमायाब्लाबो एसेबाबो। खमायनायनि गेजेरजों जोङो मोजां फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो। औ।
फ्रायनो माने जेनेबा माइ बिदांफोराबो बे दिननिफ्रायनो लासै लासै मोजां जाबोनो हमोन दां एसे
औ।
ओम।
आथिखालाव हाय ओ गथ'फोरा बा उन उन जोलैफोरा। बै आसार खान्थिफोरखौ ओ बोजबना लानांगौ होनना सानो ना साना नोंथाङा?
आंथ' सानो नाथाय बे जि आसार खान्थि सोलिबोदों बेखौ माने उनालासे था थालांबाय थाबा हा-हामगौ बिदि सानो नाथाय सा ससेयावसो मा जागोन मिथिया। हालांबाय जोंनि गामिफोरावथ' जोंनि बर' गामिफोरावथ' फ्रायानो बे माबाखौ गारनो हाखानाय नङादां बेथि लायथि कथि गासाखौ गारनोथ' हानाय नङा बिदि जोंनि मानसिफोराथ' गारनो हाखानाय नङा
औ औ नंगौ थारैनो बेफोरो मोनफा मोनफा औ औ थारैनो जोबोद मोजां नोंथां ओ जो जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों खाथि गाासानि सोमोन्दै सावरायनानै ओ थां ओ नैबे ओ समाव जोङो लाखिथावनोसै नामा बे आयदाखौ सावरायनायखौ?
दे नोंथां बिब्ला औ दे उम